औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
गोजोन फुं गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जाासरग्रोनाय जाबाय।
नाय जाबाय नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन?
आङो नोंथांजों जोंनि जि बर'नि माखासे जानाय लोंनाय बेफोरनि बागैसो ओ सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
हागोन नोंथां बिदिब्ला सिगाङावनो नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथिखौ बुजायगोरदो नामा?
औ जागोन दे नोंथां, जागोन दे नोंथां। आङो गिबियाव नोंथांनो जि थास' बिबार बेखौ जोङो मा बोरै सङोब्ला माजों जायो ब्ला आरो बेखौ माबोरै माबोरै सनो हायो आं बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायलांनोसै नोंथां। गिबियाव जोङो थास' बिबार होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जोङो सरासनस्रा गासै जायगायावनो मोननाय जायो आरो बियो बर'फोरनि मोनसे ओंख्रि जेराव जोङो बे जि थास'नि बिबार बेखौ बायदि बायदि रोखोमै जानो हायो आरो जोङो गुबुन गुबुन मुवा बेसादजों जानो हायो आरो बिदिनो जोङो बुंनो हायो जेरै ओ अमाजों ना गोरानजों दाउजों आरो मैथाजों बायदि बायदि रो खोमै जोङो जानो हायो आरो बै थास' बिबारखौ बिदिनो जोङो थास' बिबारखौ संनो थाखाय नोंथाङा गिबियाव थास' बिबारखौ खाना लाबोदो लाबोखांनायनि उनाव जि थास'नि जि बिबार बे खौ मोजाङै साय ओ जेनेबा ओ सायनाय सायनो नांगोन आरो जेराव जोङो थास' बि बाराव गेजेराव मा थायो ओ देन्था थायो आरो थास'नि बिबाराव ओ बै देन्थाखौ नोंथाङा सायनाय समाव गारनो नांगोन आरो नोंथां। गारनाय होनोब्लाथ' जे बिगुरखौ थास'नि बिबारखौ जिरजोब्बाय जिरनानै नोंथाङा थुख्रा थुख्रा थुख्रा बो फ्लेजोबनांगोन आरो जाहाथे बेखौ जोङो मोजाङै गेब्लेहोनो हायो एवनाय समाव जेब्ला थुख्रा थुख्रा बोफ्लेबाय नोंथाङा बेखौ मोजाङै दैजों सुदो जेराव जेबो मैलाफोर थाफायि बायदि बेनिफ्राय दैजों सुखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ बेखौ ओम नोंथाङा बेनि दैखौ मोजाङै सर'
आ
ज